खोनादोंना नोंथाङा औ औ औ नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनानै कल खालामदोंमोन आरोना नोंथां सावरायजागोन ना नोंथां
औ
हेल' औ औ नोंथां औ औ माने आङो बर'नि औ औ आङो माने जेखाइ खबाय बिदिनो नां गाल बै सावरायनानै फुदोंमोन आरोना नोंथां औ नोंथाङा खनो हागोन नामा जों संग्राय सानद्रिफोरखौ औ
औ
औ नोंथां फोरमायनो हागोन औ औ गिबियावनोथ' गोदो आबाद मावनो थाखाय नांगोलखौ हालेव नो थाखाय नाय नुयोमोन मोसौनि गोदोनानि जुंगाल आरो नांगोलजों हालेवनाय नुयोमोन लोगोसे मैफोरजोंबो हालेव खांनायनि उनाव हाखौ समान खालामनो था खाय बाहायनाय नुयोमोन मैफोरखौबो हेलौ नोंथाङा खोना
औ औ दासो खोनाफिनदों नोंथांनिखौ
औ आं बुंफिनसै होनबा नोंथां ना औ गिबियाव औ गिबियावनोथ' गोदो नांगोलखौ हालेवनो थाखाय बाहायनाय नुयोमोन नांगोलजों लोगोसे जुंगालिखौबो मोसौ गोदनायाव होनानै हालेवनाय नुनो मोनोमोन बेजों लोगोसे मैखौबो बाहायनाय नुनो मोनोमोन हालेवनानै ओ हाफोर खौ समान खालामनो थाखाय बेजों लोगोसे माइ हाखांनाय नि उनाव माइफोरखौ नानांगौ जायो नङा होमबा नानांगौ जानायाव जेब्ला माइखौ खायनो थाखाय हु खेन बायदिसिनाखौ बाहायनाय नुनो मोनो बेजों लोगोसे माइ हानो थाखाय खासि बायदिसिना बाहायनाय नुनो मोनो आरो नोंथाङा बुंदों संग्राय संग्राय बायदिफोरखौ जों गोदो बर ओ हौवाफ्रा गोदो जोंनि आ आबौ बा आफा मोना‌न'आवनो बानायनानै संग्रायफोरखौ न'आवनो हेबोमोन सानद्रिफोरखौ बेखौ नआवनो न हेबनाय नुनो मोन आरो बेफोरखौनो संग्राय थ' माइ जावनो थाखाय बा माबाफोर ओ माइरंफोरनि माइ गाब बायदिसिना बासिनो थाखाय बायदिसिना जावनो थाखाय गुन्दै जावनो थाखाय बाहायनाय जायो आरो सान्द्रिखौ माइ सालिनो थाखाय बाहायनाय जायो बेजों लोगोसे खदाल आरिफोर खौबो ओ हा जावनो थाखाय बाहायनाय जायो आरो लोगोसे ओ मा होनो सान्द्रि संग्रायफोरखौ ओ मानसिफ्रा जायफोर हेबनो गोरों बिथांमोना सानद्रि संग्राय हेबनानै बाजारफ्राव फानहैनानै रां खामायनानै न'खर खौबो सालायनाय नुनो मोनो नङा होमबा लोगोसे दं बर'फोरनि जेखाइ खबाइ बर' हिनजावफ्राथ' ना गुरनायाव जोबोद आखा फा खा नङा होमबा औ औ बेजों लोगोसे जेखायफोरखौबो ना गुरनो थाखाय बाहायो जेखायजों लोगोसे खबाइ खौबो ना लानो थाखाय बाहायनाय नुनो मोनो बेजों लोगोसे सान्द्रि बादिनो गिदिर मोन से गिदिर दं बेखौ सान्दिंगा होनो जोंनिथिंजाय बे सान्दिंगाखौबो बेदर आरि ना आरि बा गोबां बिबांनि फोराननो थाखाय बाहायनाय नुनो मोन नो नोंथां नङा होमबा औ औ बेजों लोगोसे औ नोंथाङा बुंदो नामा
औ औ नोंथां नोङो होनदोंना माने नां गालफोरखौ बिदिनो मैफोरखौ माने हा माने माइया बानायखांनायनि उनाव माने मारा होनाय समाव बाहायोना नोंथाङाव नोंगौ खोथिया फोनाय समफ्राव बो जोङो सिगां माने नांगालफोरजों हालेवग्रोननानै लायोना नोंथां नांगालफोरजों हालेवखांनायनि उनाव जोङो। हाया माने खोथिया फोनो थाखाय हाया समान जानायनि थाखाय जोङो मैखौ माने। खानानै माने मोसौनाव खानानै जोङो। औ मानसि गाखोनानै जोङो मैखौ माने होनाय जायोना आरो नोंना नोंथां।
नंगौ नों
औ औ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो बे मोनसे आबौ आबैया माने बानायबोनाय। माने मा होनो बेखौ बारा बिदि माने जिनिस आरोना। बि नोंथांना औ औ औ। बिदिनो जोङो मैखौ होखांनायनि उनाव औ। खोथियाखौ फोनाय जायो आरो ना नोंथां औ औ।
बेनि उनाव आरोबाव जांख्लाफोर नुनो मोनो जांख्ला आखाइजों बानायनाय जांख्ला। माबाफोर गोजौआव हाननो थाखाय न'आवनो बानायनानै लानाय नुनो मोनो बेजों लोगोसे। हिसाननि बायदिसिना खुन्थिया गनफोर थायो नङा होमबा आलादा आलादा। गनस्रिफोर थायो नङा होमबा बेफोरखौबो औ बर' हौवाफोरखौ एबा बर' आइजो फोरखौ न'आवनो बानायनानै लानाय नुनो मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां औ
बिदिनो जोङो। बायदिसिना हाग्रा हाग्रि हस्रांनो थाखायबो जोङो
औ।
औ औ औ औ औ औ नोंथां औ हासिनि बाहायनाय जोंनि। थिं जोंनिथिं हासिनि होनो आरो नों थां बेख' हांसिनि बानायनानै लानाय नुयो औ जाबोर बोनाय जेनेबा। खोथियाफोराव हाग्राफोर बिदिनो थानायाव जोङो बिदि खोथियाफोरखौ फुनायनि सिगां बि जोंबो बोनानै लागोरनो हायो आरोना नोंथां आरो बबेबा औ दा खोर जमा थानायफोरखौ जोङो हासिबजों सिबनो हायाबा बे हासिनिजों जोङो बोनानै लाबोनानै साव नानै लानाय
औ नंगौ नोंथां नंगौ औ जोंनिथिंजाय बिखौ बे दाबो होननाय जायो।
औ औ।
बेजों लोगोसे गोदो ओ खारै सरनो आरिनो। थाखाय मा होनो नालेंखरनि जे थख्रा बेखौबो बाहायनाय नुनो मोनो नङा होमबा नालेंखलनि थख्रा औ। बेजों लोगोसे आरोबाव दंबावो लावनि थख्राखौबो खारै बा बायदिसिना दोननो थाखाय बाहायनाय नो नोंथाङा गोदो नुफेरदोंमोन ना?
औ बिदिखौ आङो बारा नुवाखै नोंथां मानि गोदोनि दिनाव खोनायो आरो। आरोना बिदि लाव थख्राफोरखौ बिदि खालामनानै दोननाय जेनेबा बायदिसिना मैगंफोरनि बेगर बेला बिदि सोनानै दोननाय आरि बिदि। खौ मिथिनो मोनदों आरोना नोंथां।
नोंगौ नोंथां। बेजों लोगोसे खिरखा बायदिसिना सुनो थाखाय। गिदिर गिदिर खिरखा एबा जाबोर एबा गोबोरफोर गारनो थाखाय खिरखा बिदिनो ओ बावखा फोर बाहायनाय नुनो मोनो नङा होमबा बे माइ बानना
औ औ औ जोंनिथिं मानि बिदिखौ खिरखा होना आरोना नोंथां जोंनिंथिं। बिखौ खादा होनो। बिखौ मा औवाजों हेबनानै लायो आरोना नोंथां जेनेबा माइफोर थिखोननो थाखाय बेखौवो जोङो औवाजों हेबनानै लाखांनायनि उ उनाव हाखौ हाब्रुखौ सिफ्लेनानै बे खादायाव औवाजों हेबनाय खादायाव जोङो बेखौ लि रनानै लायो आरोना जाहाथे बे औवानि जोरफोरा माइफोर थिखोनाय समफोराव एबा मानसिनाव दाखोर दाला थिखोननाय समफोराव आखाइफ्राव जोर हाबा बिदिनि थाखाय जोङो बेखौ मा हाजों लेरनानै लायो आरोना नोंथां।
नंगौ नोंथां। औ आरोबाव दंबा वो जोंनाव उम बायदिसिना जा सिखानि बिखुं बायदिसिना फोरफोरखौबो न'आव बानायनाय नुनो मोन्दोंना नोंथाङा खदालनि बिखुंखौ न'नि औवाजोंनो बानायनाय बायदिसि ना रुवाजों बन सिननाय औ नोंथाङा नुफेरदोंना
औ नुदों नोंथां
औ
बांसिनानो औवा बे खदाल बिखुंफोरखौ जोङो औवाजों बानायनाय बो नुयो आरो ना नों थां आरो दंफांजोंबो बानायनाय नुयो आरोना गोबाव जोरनायनि थाखाय माने खदाल बिखुङा थाब गयै थाखाय जोङो बेखौ औवाजों बानायनाय बांद्राय जाया आरोना नों थां माने दंफांफोरखौ मोजाङै सैनानै स्लिम खालामनानै मा खदालखौ जोङो दोनानै लानाय जायो आरो
नंगौ नोंथां औ बेजों लोगोसे बा ओ जि सुनाय बायदिसिना जायगायावबो दाथ' ओ सिमेन्ट जों बानायनाय जायो नाथाय गोदो खामफ्लाय आरि जिरायग्रा बेफोरखौबो बानायनाय नुनो मोनोमोन नङा होमबा उम जिरायग्रा बेन्स एबा सियार बेफोरखौ खामफ्लायखौ
औ खामफ्लाय औ एसे खामफ्लाय गोजौखौ जोङो सुवाल खुसि खामफ्लाय बिदि खामफ्लाय गाहाय खामफ्लाय बिदिनो बानायनानै लानाय नुयो आरो ना औ नोंथां माने
नोंथां लोगोसे दाउ जोबनानै दोनग्रा जोंनि ओनसोलाव ओ मा बा होननानै बुङो बेखौ थन्द्रा होननानै
औ औ जोंनिथिं बेखौ दावख'खौनो होनो आरोना नोंथां औ फुजा होनाय टाइमाव औ जों बर' सु बुंफोरा फुजा होनाय टाइमावदि दाउसा फिसा नांगौ ना बेफोर खौ जोङो जमा खालामनानै बे खआव सोनानै लानाय जायो आरोना नोंथां माने मासे मा बिदिनो खानानै दोननो हायैनि थाखाय जोङो बे दाउख'खौ माने हेबनाय जायो आरो
औ लोगोसे ओ दाउ दैनो थाखाय खाथख'फोरखौबो औवाजोंनो बानायनाय नुनो मोनो नङा होमबा औ बे जों लोगोसे आरोबाव दाउ हांसोफोरखौ जाहाथे बायजोआव थांनो हाया बेनि थाखाय जोबनानै दोननाय बो नुनो मोनो नङा होनबा नों
औ औ नंगौ
ओं बेजों लागो सेनो बे जेखाइ खबाइ संग्राइ सान्द्रि बायदिसिनाफोर खौ जायफोर हेबनो गोरों गोदोनि बा ओ बे बग्रा थायोना औवाजों बानायनाय औ दारहा औ दारहाखौबो बानायनानै फाननाय नुनो मोनो नङा होमबा लोगोसे बेजों दंबावो औ सेन खखा
औ
औ सेन खखा फल' औ बेफोरखौबो बानायनाय नुनो मोनो नङा होमबा नों थां ना सानो थाखाय दैज्लाङाव औ
जोंनि गामि ओनसोलाव बांसिनानो दा सिमबो दारहाखौ बाहायो आरो ना नोंथां माने औ बिसिनास सिंफ्राव माने थसबनि सिंफ्राव बनो थाखायबो जोङो बे दारहाखौ बाहायनाय जायो ना नोंथां आरो जोङो गोदोहाय गोदोनि समफ्राव बे दारहायावनो जिरायनानै आरोना लेखा फरायनाय जायोमोन आरोना नोंथां ज औ जयै जिरायनानै जोङो सावरायलायनाय समफ्राव सिलाफ्राव जिरायनाय समफ्रावबो दारहाफोरखौ बाहायनाय जायोमोन आरो ना नोंथां।
नंगौ नोंथां औ बेफोरखौ फाननानैबो गोबां न'खराव रा रां खामायनानै न'खरखौ सालायनाय
सामलायनाय औ नुनो मोनो नोंथां औ जाय हेबनो गोरोंफ्रा हेबो आरोना। सान्द्रि खबाइ जेखाइ बिदिनो हेबनानै गावनि आखाइजोंनो हेबनानै फालांगि खालामनाय न'खर सामलायनाय बिदि नुबोदों आरोना नों
नंगौ नोंथां लोगोसेनो हिसान खुन्था गान्दै बायदिसिनाखौबो न'आवनो बानायनाय नुनो मोनो नङा होमबा गोदोनिखायसो गोरों मानसिफोर खौ साल खुन्था बायदिफोरखौ न'आवनो बानायनाय नुयो नङा होमबा नोंथां। आरोबाव नोंथांनि ओनसोलाव मा मा बादि ओ बिदि आखाइजों बानायनाय न'आव बानायनाय मा माबा मा मा बेसादफोर नुबावदों? नोंथाङा खिनथानो हागोन नामा?
ओ जा बानायनाय बिदिखौथ आंबो खोन्थाजोबखाबाय नों थां आरोबाव दंबावो जोंनाव बे जि थुननो थाखाय अ बिखौ मा औ सोरखि बिफोरबायदिखौबो बानायनाय नुयो आरो ना आं।
नोंगौ नोंथां सोरखि औ सोरखिजों लोगोसे माबा मोनसे साखा होफानानै खुन्दुं सानायफोरखौ नुनो मोनो नङा होमबा नों थां औ नोंगौ नोंथां। दे होमबा नोंथां समाबो जाबाय
औ औ औ औ गोजोननाय थाबाय दे नोंथां औ औ।